हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादों।
औ नोंथां माने नोंथां आङो नोंथांखौ नैबे समाव फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदा लानानै माने सावरायनो नागिरदों मोन नोंथां सावरायागोन ना नोंथां
औ औ थारैनो सावरायनो हागोन नोंथां आङो दा बे समाव ओरैनोसो जिरायनानै दं आरो जोंहा बोथोराबो जोबोद मोजां जाबाय अखाया हागाब जोबोद मोजाङै सावरायनो थाखाय खाबुखौ आं मोनसि होननानै
औ औ औ थारैनो नोंथां ।गोजोननाय थाबाय। दा आङो साव राय जि आयदा बे आयदायानो जाहैबाय माने हान्था मेला आरो जायखौनो जोङो ट्रेन्सपर्टेसन होननानै बुंनाय जायो दा आङो हान्था मेलानि सावरायनांगौ आयदा हिसाबै माने गोदो हान्था मेलाया माबायदिमोन दा माबायदि दावगाखो आरो दावगानायनि गेजेरजों सुबुं माहारिया माबायदि मुलाम्फा जादों आरो माबायदि खहा जादों बेनि बागैनो आङो सावरायनो नागिरदों आरो नोंथां दा आङो बारा गोबाव खालामालासिनो
औ थारैनो नोंथां बुंग्रोनो हागोन।
औ माने ओरैनोथ' जोङो मिथिखायो हान्था मेला होनना बुङोब्ला बेयो जाहैबाय मोनसे दावबायनायनि बिजों मेडियाम। जायनि गेजेरजों सासे सुबुङा जुदि दावबायनो गोनां जायोब्ला दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे गोजान जायगायाव बा आलासि जाहैनो गोनां जायोब्ला बा बेबायदिनो माखासे फसंथानफोराव थांनो गोनां जायोब्ला बा बिदिनो हाथाय बाजाराव मुवा बेसाद रोगानो गोनां जायोब्ला
ज
नो माने, हान्था मेलानि गोनां जायो। आरो हान्था मेला होनना फैयोब्ला बेयाव गारि मट टरल' नङा माने लामाफोरनिबो बाथ्रा फैयो आरो लामाफोराबो मोजां जानांगोन अब्लासो हान्था मेलाया सोलिनो हागोन। दा आङो गिबियावनो माने गोदोनिखौ बुंनो नागिरदों गोदोथ' जेब्ला सुबुं माहारिया सुबुं सोदोमस्रिया जेब्ला ओ जौगानो लादोंमोन अब दहाय बुंनाय बायदिनो माने बेबायदि हान्था मेला गैयामोन। बेबायदिनो लामाफोराबो माने बेबायदि नङामोन हाग्रा गुदु गुदु हाग्रा गेजेर गेजेरसो। जोंनि आइ आफामोना खोन्थायो माने गोदो माने स्कुलाव थांनोब्लाबो बिदिनो माने दुइ तिनि किल'मिटार गोजानावसो मोनसे सु फरायसालि थायोमोननो। दा बेयाव थांनो थाखाय बिसोरो माने जिहेथु गोदो बेबायदि हान्था मेला गैयामोन आथिंजोंनो बिसोरो थाबायनानै हाग्रा गुदु गेजेर गेजेर फरायसालिफोराव बिसोरो थाङोमोन आरो। आरो बेनि उनाव लासै लासैनो मानसिफोरा जिहेथु साननाय फैबाय बा मानसि नि जि मेलेम बेबो दावगाबोबाय। दावगाबोनायनि गेजेरजों बेबायदिनो माने हान्थिनो थाखाय मोसौ गारि, मैसो गारि आरो गराइ गारिफोर दिहुनबाय। दा माने लासै लासै समजों लोगोसे मुगाया सोलायबाय नालाय दा मोसौ गारि मैसो गारिफोराबो मा जाबाय माने बिसोर लासै खारो आरो गोजान जायगा दावबायनो थाखाय माने गोबाव सम लायो। दा बेनि थाखायनो साइकेलफोर दिहुनलायबाय दा साइकेलनि उनावबो बेबायदिनो माने मानसिनो साबसिननिख्रुइ हामसिनांगौ जायो आरो जेब्ला गोनांथि जायो अब्लासो माने बेफोरनि जि बानायनांगौनि जि आइडिया बे आइडियाया ओंखारो आरो। दा बेनि उनाव बेबायदिनो पेट्रल, डिजेलजों बा जन जाग्राफोरजों खारनाय माखासे गारि बो दिहुनबाय बाइकफोर दिहुननाय जाबाय। बेबायदिनो ओमफाय हा लामाजों खारग्रा जेरै बास, गारि, ट्रेक्टर बेबायदिनो हाथाय बाजाराव गयआनो जा माइनो जा थास'आनो जा आलुआनो जा बेबायदि बुरजा बिबाङाव खेबसेनो लांनो थाखाय माने गोदोथ' तेलासो बाहायोमोन बेनि उनाव ट्रेक्टरफोर बाहायग्रा जाबाय ट्रेकार फोर बाहायग्रा जाबाय, टेम्पुफोर बाहायग्रा जाबाय, बेबायदिनो माने जौगालांबाय थाबाय आरो। आरो बेबायदिनो लामा लामा हान्थिनो थाखायबो माने गोजान जायगायाव दावबायनो थाखायबो ओ हा लामाजों दावबायग्रा बासफोर ओंखारबाय। बेबायदिनो ओमफ्राय ओरै कारफोर ओंखारबाय बेबायदिनो माने गोबां सुबिदां ओंखारबाय आरो। बेनि उनाव जोङो बुंनो थायो ओरै बिरखं माने गोजान जायगायाव गोजान हादरफोराव थांनो थाखाय जोङो माबाफोर जों हाया बारा बास फोरजों थांनो हाया, बा बाइकफोरजों थांनो हाया, बेनि थाखायनो जोङो माने खम समनि मादाव दावबायनो थाखाय। बेबायदिनो माने ओ बिरखं, उरां, जाहाजफोर ओंखारबाय। आरो लोगोसे जिहेथ थ' माने हा लामाजों थाङोब्ला गोजान जायो। दा बेखौ सर्ट कादै माने गुसुं खालामनो थाखाय लैथो लामाजों थांनो थाखायबो माने बार ना थांनो थाखायबो जाहाजफोर बानायबाय। आरो बेनि उनाव ट्रेनबो बानायबाय रेलगारिफोर बेबायदिनो माने जि हान्था मेला बेयो दावगाबोगासिनो दं आरो नोंथां। आरो बे दावगानायजों लोगोसे जोंहा मुलाम्फा जायाखै नङा जादोंबो। जों खम समनि मादावनो जोङो गोबुं गोजान गोजान जायगायाव थांनो हायो जोङो। बेबायदिनो हाथाय बाजारावबो जों बुरजा बुरजा माल मुवा बेसाद लांनानै जोङो फाननानै रांखावरि आरजिनो हायो। नाथाय फारसेथिं जि मोनसे खहा बे खहाखौबो जों नुहरदों नोंथां।
जिहेथु जिखिनि पेट्रल, डिजेल बेफोरो माने फोदान फिनजायै मोनसे जन जाग्रा। बेफोरखौ माने सोमजिनो थाखाय हाजार हाजार बोसोर नांगौ जायो। जायनि जाहोनाव माने गोदोनि फ्राय बाहायबाय थाबाय नालाय आथिखालाव ओरैबायदि जाबाय माने पेट्रल डिजेलफोरा माने जोबनानै थांनो ह हमबाय आरो, जायनि जाहोनाव माने बेसेन गोसा जानो हमबाय। आरो मोनसे बाथ्रा बाव जिहेतु गारि मथरनि बिबाङा बांबाय सुबुं अनजिमायाबो बांबाय। जायनि थाखाय माने गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोरा माने जोंनि जिखिनि आबहावा बारखौ माने गाज्रि खालामनो हमबाय जों जाय हां लायोब्ला बेबायदिनो जोंनाव लांसफोराव केन्सार जायो। बेबायदिनो माखासे बेरामफोरा जोंनाव जानो हमबाय आरो जिहेथु बारा मैला नालाय। ओमफ्राय बेनि थाखायनो माने आथिखालाव बेखौबो नुबाय जोङो माने बे जिखिनि मोब्लिबनि कारफोर मोबलिबनि गारिफोरखौ दिहुननाय नुबाय आरो नोंथां। दा बेबायदिनो सोलायलांगासिनो दं नोंथां। दा आं नोंथांनिफ्रायबो एसे मिथिनो लुबैदों नोंथां। बे हान्था मेलानि बागैनो। जेनेबा नोंथाङा बुंनो हागोन नामा इसे?
नंगौ थारैनो नोंथाङा जाबायदि जोंनि समाजाव माबायदि सोलि बोदों। बेनि बागै गोथौयै फोरमायबोबाय समजों लोगोसे माबाय दि सोलायदों बेखौ फारि फारि खोन्थाबोदों। थारैनो नंगौ। आरो आथिखाल समावबो माने गोख्रैयै माबोरै सोलायबावदों बेनि बागैनो आं ओ सुंद'यै फोरमायनो नाजानि नङा होमबा नोंथां।
औ जागोन।
औ दा आथिखाल समाव माने जोंहा सुबुं नि माखासे ओ जाबायदि ओ समनि गोनांथि बेयो जोबोद खमनिफ्राय खम जाबोगासिनो। माने जोंहा समानो थोलिया बिनि थाखायनो आथिखालाव जोङो जेरै ओ कार, बायक सिकुटि बेफोरबायदि दिनै ओ जोंनि हान्थामेलानि स्पिडा खम
औ
गोबांबाबो नाथाय दिनैनि समाव सोर सोरबा बायदि सुबुंफोरनि थाखाय खम बेनि थाखायनो जुदि गोजान जायगायाव थांनांगौब्ला आथिखालाव जेरै नोंथाङा दहाय मख'बोदों। ओ बे कं जाहाज ट्रेन नङा होमबा। दा बेफोरनि गेजेरावनो जोङो माख माखासे ओ आपग्रेड बार जेन माने ओ डेभलप खालामनानै जों जोंनि समाजाव बाहायनायखौ नुनो मोनदों जेराव गुबुन हादर, फोराव नायोबा जेरै जापान चाइना बेफोरबायदि हादरफ्राव जेरै बुलेट ट्रेन नङा होमबा नोंथां बेफोरबायदिजों माने सुंद' समनि गेजेरावनो गोबां गोजान जायगायाव सो सौहैनो हानाय माने सेफ, थि मोजाङै सहैनो हानाय बेफोरबायदि आथिखालाव जों बाहायनायखौ नुनो मोनदों, जेरै भारतनि खोथायाव लायोबाबो जों बन्दे भारत बेफोरबो आरो माखासे दिल्लीफोरनि खोथाफोरखौ नायोब्लाबो जों जेरै बुलेट, ट्रेन एफोरबायदि बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों। मानो होनबा बै ओनसोलाव गोबां सुबुङा माने समनि आंखाल
उम
खायनो बेफोर समखौ जों सम बायदि होसोनोब्ला जोंनो ओ गोख्रैथिखौ गोनां जायो‌। दा बेफोर बेनि थाखाय जोङो गोख्रैथिखौ बांसिनै ओ गोनांनिफ्राय गोनांसो खालामदों आरो जोंनि सम, समाजाव औ दा नंगौ खहाखौबो आं बे समाव एसे गोसोखांदों नोंथाङाबो दहाय बुंखाबाय जेरै ओ माखासे जोंनो बेफोरखौ खारहोनो थाखाय एनारजिनि गोनां जायो। ओरैनो हारा जेराव बेहाय जोङो मोनसे बिदिनो, मोनसे बुस्थु खारहोनोब्ला बा मोनसे बुस्थु जाहोनोबा बेनो, मोनसे जोङो एनारजि होनो गोनां जायो। आरो ना जेरै रबार्टआव जुदि ओ हमना ला रबार्टखौ जुदि जोङो रायलाय होनो बा थाबायहोनो बा खामानि मावहोनोब्ला जोंनो बेनो चार्सनि गोनां जायो। नङा ओनबा नोंथां दा थिग बेबायदिनो जोङो।
बेफोरबायदि खामानि जेनेबा हान्थामेलानि बेलायाव बाहायनाय जायो। जायफोर माने बाहायजानाय जेरै कार ट्रेन बुलेट बेफोरावबो जों एनारजिनि गोनां जायो।
औ
दा आथिखालाव ओ जों नुनो मोनदों जेरै इलेक्ट्रिक भसाइकेल जोङो बेनि गेजेरजों मानो होनबा जोंहा नों नोंथाङानो बुंलांखाबाय जेरै माखासे पेट्रल डिजेल माखासे मिथिंगायारि गेस बेफोरो जोंहा गोबां बाहायजानायनि उनाव बेफोर, खम जाबोबाय दा बेनि थाखायनो आथिखालाव बिनिबो मोनसे ओ जों राहाखौ दिहुनन्नानै लानो हादों, हादों होननानै बुंनांगोन मानो होनबा बेबो जोंनि मिथिंगायारि सम्पाद जेराव लिटियाम नङा होमबा नोंथां लिथियामबा जों बानायनायाव जोबोद ओ मदद होयो दा बे लेटियामनि बाहायथिया गोबां जादों आरो जों बे बाहायनायनि गेजेरावनो जेरै बेटारिनि
औ
बेटारि सलारनि बेटारि बा कारेन्टजों बाहायनाय बेटारि बेफोरबायदि बाहायथिखौ जों मोननो हादों आरो ना ओ बे मोनसे मुलाम्फा जेराव सलारनि गेजेरजों ओ जुदि, जों सार्स एनारजि जेनेरेट खालामनो हायोब्ला बा जों एनारजिखौ मा होनो बर'आव मा होनगोन बेखौ
गोहो सक्ति
औ सक्ति दिहुनन्नो हायोब्ला बे मोनसे ओ मुलाम्फा मानो होनोबा जोंहा सान साननि सोरांजों जाबायदि बिदुं मोनो बे बिदुङा अराय माने जोंनि ओ सिगां समनिफ्राय जेरै दं आथिखालावबो बेबायदिनो थाबाय थादों दा बेहाय जोंहा सलारजों जुदि सक्तिखौ जों बाहायनो हायोब्ला जोंहा बेहाय मुलाम्फा आरो जेरै जेरै ओ पेट्रल डिजेल, सावनाय लोगो लोगोजोबो नाथाय जों बे साननि एनारजिखौ बिदि सावनानै फोजोबनो हानाय नङा बेयो। बे फिन सोरांब्लानो जों बेनि एनारजिखौ सक्ति, खौ लाफिननो हागोन आरो नोंथां दा बेनि थाखायनो जोंहा आथिखालाव आं सानो माखासे ओ आथिखालनि जौगानाय मुगायाव आथिखालावथ' फ्राय बयबो बाहायगासिनो स्कुटि कार बे जों खारनाय बे बुस्थुआ मोजाङै ओ बयजोंबो गनायजानाय जेरै दाब दाब जायगाफोराव हान्था मेलानि थाखाय जोङो
औ।
नुनो मोनदों पेट्रल फाम्प नङा होमबा नोंथां। थाव सोदां थाव सोनो थाखाय सुबिदा बेबायदिनो जोङो एनारजि जेरै ओ कारेन्टनि इलेक्ट्रिकनि फुइल पाम्प जेनबा ओ चार्ज चार्जनि थाखाय ओ
फाम नङा होमबा बे जेरै बेफोरबायदिनो जुदि जायगा जायगा गायसनोब्ला जाहाथे दावबायारि बिथांमोनहा जुदि गेजेर लामा गेजेराव सार्जआ जोबो बेटारिनि चार्जआ जोबोब्ला जों माने बै जायगायाव थांनानै सार्च होनो खाबुखौ मोनोब्ला जोंनि गेजेरावबो बे थाबैनो बयजोंबो ओ गनायजानाय। मोनसे ओ बि साइकेल बा बाहायजानाय आइजें जागोन आरो।
थारैनो नोंथां माने गोजोननाय थाबाय नोंथांनि नोंथांनिफ्राय। जोबोर मोजां बाथ्रा आङो मिथिनो मोनैखौ मिथिनो मोनबाय। जोंहा नोंथां समाबो जाबाय नालाय। औ दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां दे।